हेल' औ। खोनादोंना?
माबोरै दं? एफा गोबावनि एफा गोबाव गोबावनि उनावसो दिनैसो कल खालामबाय नोङो आंनाव माबोरै दं नोंथां?
बिजियाव दंमोन नालाय ओंखायनो खल'नो सम मोनाखैमोन
अ बिदिसो नामा?
बिथा दा मा मावदो?
नै ओरैनोसो गरम ना बोथोरा बेखायनो दंफां साययाव जिरायनानै ओरैनोसो दंगासिनो। नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो दङ दा। दंफां सायायाव जिरायनानैनो।
माबाफोर बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ औ आं नोंथांखौ माबोरै दं लानाय आरो मा ओंख्रै फि जादों होननानैसो सोंहरना हरदोंमोन
अ जोंनाथ' ओंख्रिया बर'नि गोथावसिन ओंख्रि ओ अनला मेवा दाउ संदों बेखौनो जाथ'वाखै फोमोननानै दोनदों
दा बायदियाव मेवाइ मोननायमोन आरोना
औ दा बायदियावसो मोनखायो नालाय गरम बोथोरावसो बिदिनो दैज्लां बोथोर गेजेराव मोनो।
ए ए ए
नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बारा मोनजाया नामा मेवाखौ?
जोंथिं जानाया खम जायो बांद्राय जाया।
गबु बिदिब्लाथ' बिनि गोथावखौ नोंथाङा बावलायबाय खोमा?
औ एसे बावबायानो गोदो उन्दैयाव जानायल'मोन
उम
नोंथाङा बे अनला ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन मानो हाया जानो।
औ औ एसे
अनला ओंख्रिखौथ' जोङो सिगां सिगाङाव माइरंखौ दैजों सोमनानै लाग्रोयो आरो बेखौ दसे समनि थाखाय रुइहोनानै दोननानै जोङो ओ उवालाव रुइ रुइब्लाथाय उवालाव देनानै बेखौ अन गुन्दै खालामो जों फारसेथिं अरदाबाव अर फोजोंनानै ओम बिदिनो माखासे जे उम संग्रा आगजुआव दै फुदुंनानै दै फुदुंना लानानै सामब्राम बानलु आरि एवहरबाय गासिबो थाव संग्रै बानलु हालदै होजोब्बाय बेनि उनाव दैया दुंबाथाय बे अन गुन्दैखौ होनानै लासै लासैनो संबाय आरो दाउजों दाउफोरजों संबाथ' बांसिन गोथाव जायो बेखौ नोंथाङा मिथिखायोना, बिदिनो दाउखौबो एवना लानानै होग्रोबाय बिनि उनाव अन गुन्दैखौ उम दाउ एवखांनायनि उनाव अन गुन्दैखौ दैयाव लगायनानै बे ओंख्रियाव हरबाय बिनिफ्राय लासै लासै गोदौ होबाय थानानै उम बिदिनो ओंख्रिखौ संबाय थाबाय बिदिनो मोनबाय आरो। खोनादोंना नों? थां
औ औ खोनागासिनो।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो।
अ अब्ला बिनि सायाव नोंथाङा दाउट गैलाना?
आं गोदोहाय आंबो आइ संनायखौ नायोमोन बिदिनो ओमफ्राय एसे एसे बावनायखाय सोंहरदोंमोन आरो।
औ नोंथांमोनालाय मा ओंख्रिथो जाखो?
जोंना खारौ खानदाय बाथोनसोमोन।
बा खारंखान्दाय आंथ जायिया जोबोद गोबाव बोसोर जाबाय दे खारौ खान्दायखौ जोंनिथिंजाय मोननोनो थाङा।
अ दा बायदियाव दानि जुगाव एसे खम जालांखांबाय खारंखोनदाया। बिफांफोरा बांद्राय गैबांलाना।
अ बे खारौ खान्दायनि थावनायालाय माबायदि जाखो नोंथां?
खारौ खान्दनायथावनायाथ बे एसे ओंख्रियाथ' एसे गोफायानो जायो थेवब्लाबो बाथोन खालामनानै ओरैनो ओंखाम गुदुं गुदुंजों जानो गोथाव जायो आरो।
अ माबायदि माबायदि समाव बारोमोनलाय बे खारौ खान्दाय बिबारा?
नै दा दैज्लां बोथोर समावनो बारो बियो।
अ सानाव बारोना मोनायाव बारोमोनलाय?
हो बेथ' सानाव बारा मोनायावसो बारो बियो आरो मोनायाव बारनानै मोनायावनो सिरियो।
अ बावलायलांबाय गोदोसो नुबाय थायोमोन जोङो ओरैनो फुङाव बेराय गोथाव थाव सोरनिबा लामायाव गोग्लैना थादोंबा बेखौ खननानै लाबोनानै भाजा एवफैयोमोन दानि दिनावथ' बारा नुनोनो थांला जोंनिखैजाय।
जोंनिथिंबो गैया फांखा फांनैल दं बेखौनो सेख'लायनाय जायो गामियाव एखमबा जाय फुङाव थांग्रोयो बिसो मोनो।
अ ओरैनो नोंथाङा जेरावबो दावबायनाय जाथ'वाखै नामा?
दावबायनायाथ' आं दाख्लैसो थांना फैदोंमोन नै दा फैफिनबायसो आं नआव।
बबे बबे जायगायावथो बेरायखो माबायदिमोन जायगाफोरालाय?
जायगाफोराथ' एसे गोजान गोजानावनो बेरायहैबाय आङो दाखालि नै पान्जाबनिफ्राय फैबाय
अ
जायगायाथ नायनो मोज
बिदिनो आरोना जायगा जायगाखौ मालाबा सम सम बेरायनांगौ गोसोफोरा मोजां थायो आरियो ना
औ औ औ नोंहालाय जेरावबो बेरायथाराखै नामा?
माबा होनदोंमोन?
नोंथाङा जेरावबो बेरायाखै नामा?
अ बेरायनायानो जाथाराखै नै दासान्दि गरमबो बोथोरा जेरावबो थांनोबो गोसो जाया बाहेराव ओंखारलांनोबो बायो बिदिनोसै आरो न'आवनो मा होनदों?
बिदि गरम बोथोराव हाजो सेर सेेर बेरायनोसो मोजां जायो।
औ औ
एसे बेरायहैलाबाय माथो जायो
बिदिनोसै आरो खामानिफोराबो मालाबा समाव सोलाबलायलाङा बेखायनो थांनाय जायासै नङाबा गरमजों अबाव थानो अबाव मानो बेरायनो सानदोंमोन खामानिफोरनि थाखायनो हास्लाबलाय लाङासै।
दे उनावहाय सम मोनबा बेरायबानो जाबाय।
औ औ
ओरैनो ओमफाय नोंथाङा मा जायगायाव बांसिन थांनो मोजां मोनो ओरैनो मा समाव बेरायनो?
बिब्दिनो गोजां बोथोरावबो गरम बोथोरावबो बेरायनोथ' मोजां जायो नाथाय खामानिफोरनि थाखायनो बेरायनायानो ओंखारलांनायानो जाया जाला माथो दासान्दि सिगां
सिगांसो
बांसिन ओंखारलांनाय जायोमोन। ओरैनो खबर सबर माबायदि नोंथां?
खबर सबराथ' दा मोजांथ'आनो गेजेरावनो सोलिगासिनो दं।
अ दे नों आंखौ दिनै खबर लाहरनानै आंहा गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथाङाबो आंनाव कल हरिया बिराद गोबाव जाखाबायमोन ना औ औ
बिब्दिनो सम सम मालाबा मालाबा गोबावजों खेबसे सम मोनोब्ला खबर लाबाय थाबानो जाबाय।
औ औ जागोन दे
अ
दा ओमफ्राय जेबो स्कुल कलेजाव थांथाराखै नामा? दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां? दा नङा दा जेनेबा नोङो जेबो क स्कुल कलेजाव थांथ'वाखै?
बिब्दिनो थांनायाथ' थांनायानो जायाखै आनजादसो फैगौ नै बेखायनो न'आवनो थानानै एसे उम बिदिनो फरायगासिनो दङ।
ओरैनो दा मानि आनजाद जानो नागिरगासिनो दं?
बिब्दिनो उम गोजौ गोजौ सोलोंथाइनि आन्जाद बेखौनो दासो लास्ट फाइनाल आनजाद नालाय बेखायनो गोबावजों खेबसे जायो नालाय बेखायनो न'आवनो थानानै फरायबाय दं। बिदिब्ला दोनथ'सै नामा नोंथां?
दे दे दे बिदिनो उनावहाय खबर लाबाय थालायबा जागोन।
औ दे दे।
दे